हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथां आं नोंजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। ओ जोंहा जे जोंनि सुबुं बाग गोदोहाय जेनेबा मिथिंगानि ओ माखासे मोननाय लाइफां बारिनि मुलिफोरखौ खौ बाहायोमोन। बा बै मुलिफ्रा मा मा औ। बै मुलिफ्रा मा मा रोखोमनि बा मा मा नाम बा मा मायाव बाहायो?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथां ओ नोंथां जोंहा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलिफोर होनोबा मुलिथ' नोंला जोंहा बिफां लाइफांखौनो जायो बा लाइफांफोरबायनो जों माखासे ओ जि गोनांथि जानाय मुलि मुवा बेसादफोरखौ जोङो खांनानै बानायनानै लायोमोन गोदोनि समाव मा जायोमोन जोंहा गुजुनाय गगा मोननाय जायोब्ला थुलुंसि थुलुंसिजों लोगोसे बे बेरेनि बिदै बा बेरे मोदै बुङो बेखौ लगायनानै होयोब्ला नाय बायदिसिनाया खारोमोन ना नोंथां थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो फारि-फारि बुंलांनो सानदों। जे लाइफांफोरनि मुं जेरैहाय निम दं बेनिफ्राय जारि दं दुब्रि हाग्रा दङो बेनिफ्राय दङ जोंहा माखासे पाथि गाजा। बिदिनो पुदिना ओमफ्राय खिफि बेन्दों बिदिनो बायदि रोखोमनि आरो नोंथां बेनिनो गेजे जेराव नोंथांनो माखासे लाइफांफोरनि गुन बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा आं गिबियाव नोंथांनो जारि लाइफांनि जायखौ जों उसु बै मुङैबो मिथिनाय जायोना नोंथां बिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै आं एसेहाय जोंहा जारि लाइफां होनोब्ला थिंगायावनो जों जारि लाइांखौ जेराव मेराव मोनलाबायनाय मोनो आरो नोंथां माने रावनिबो मदद गैयालासिनो जों बेखौहाय उदाङै हाग्रा बंग्राफोराव रजनायखौ जों नुनो मोनो माने बियो जोङो माने एसे बे रजनो थाखाय एसे दैनि गोनांथि जायोबा दै जेब जेब बा सिदोबा हायाव बियो ओरैनो गोरलैयैनो रजयो आरो। बेयो जोंनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर समाजाव मा खालामो बे लाइफांखौ गोथां मैगं महरै जोङो बेखौ जाबोयो बेजों लोगोसे माखासे बायदिसिना बेराम आजारखौ बेयो फाहामो बा हमथा बेनि थाखायबो जों बेखौ बाहायनाय जायो जेनेबा जारि लाइफानि गाहाय गुनफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला बेयो जोंखौ माबायदि मदद होयो होनोब्ला जारि लाइफांफोरा मिथिंगायाव गावनो गाव जाखांनाय एबा रुजुनाय बेयो जेबो माबानि आबादनि रासायनारि मुलिनि हासार बाहायनांगौनि गोनांथि गैया आरो। बेनिखायनो बेयो सावस्रिनि थाखाय जोबोद माने जों जौसे जौखोन्दो रैखाथि गोनां होननानै बुंनो हागोन आरो बेखौ बा रैखाथि होयो बे लाइफाङा जोंनि मिथिंगानि महरै बा जों गोबां रोखोमनि भिटामिन जेरै मिनारेल एन्टि अक्सिडेन्ट थायो जाय सुबुंनि देहायाव गोख्रों थियो आरो सुबुंनि देहाखौहाय बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जारि लाइफांजों जोंहा माखासे बिग जेनेबा जोंहा दि हाथाइ सानाय बा माबा मोनसे खुगायाव गारायफोर बेरोना बे गारायफोर बेर
जारि लाइफांनि बे बिलाइ एबा बिबारफोरखौ जों जायोब्ला मा जायोनो बेफोरो हामो होननानै जों माबायो आरो।
आरो जारि लाइफांखौ माखासे बिगुरनि बेरामफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो उदैनि बेरामफोर जायोबा उदै सानायफोर जायोब्ला जों जारि लाइफांखौ ओंख्रि संना जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां राफोद गोख्रों थायो आरो थिग बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला निम बिफां बा निम बिलाइ निम बिलाइखौ बुंनो सानदों आङो निम बिलाइखौ जोङो साइन्टिफिक मुङाव मा बुङो आजाजिरिकसा इन्दिका होनना मुंङै मिथिनाय जायो आरोना बे बिफांखौ जोंङो गोदो फ्रायनो जोंनि भारत हादरावहाय मुलि महरै बाहायबोगासिनो दं बे बिफांनि गासै बाहागोआनो जेरै बिलाइ बिगुर रोदा थानाय गासिबो जोङो मुलिनि गुनजों बुंफबनाय आरो नाथाय बेफोरनि गेजेराव निम बिलाइया बयनिख्रुइबो बांसिन बाहाय जाथाव आरो मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां बर समाजावहाय सावस्रि मोजां लाखिनो आरो बेबायदि बायदि बेमार बायदिसिना बेमार आजारफोरनिफ्राय हमथानो निम बिलाइखौ जोङो। बाहायनाय जायो आरो निम मिलाायनि माखासे ओ गुनफोरा जाबाय बेयो बेराम लाबोग्रा जेनेबा बेक्टेरियाफोर थायोना जोंनियाव बेखौ फोजोबो बिगुरनि माननाय बा बायदिसिना सिना बेमार आजारफोरखौ खारनाया मदद खालामो देहानि इसिंङारि गोहोखौ बेयो निम बिलाइआ मा खालामो बारायहैयो। जायजों जोंनि देहाया गोख्रों आरो राफोदै थायो बिदिनो जोङो बुंनो हायोबा निम बिलाइनि गाहाय मुलाम्फाफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा बिुर फोर जायोना बेखौ जोङो निम बिलाइनि गेजेरजों खालामनो हायो बिगुराव माननाय जेनेबा सिथुर बेरनाय बायदि जायोब्ला निम बिलाइखौ जोङो दैजों फुदुंनानै गैयोब्ला बिगुरनि जिउसा बा बेक्टेरियाफोरा थैयो आरो बिगुरा मोजां जायो आरो नोंथां थिग बिदिनो आरो दंबावो जोंहा बिनिनो माखासे मुलाम्फाफोरखौ आङो फारि फारि बुंनानै सानदों थैनि थैखौ माने बियो सुदार खालामोबा गोथारथि खालामोबा माने निम बिलाइया मा मिरायदनि रोरसिया जोंनि उदैया उदै खालि याव जों बेखौ देग्लिनानै लोङोबा मा जायो जोंनि थैया गोगो बा सिखार जायो आरो देहानि बे जोंनि बिखाखौबो बियो साबसिन खालामो बिदिनो जोङो जोंहाथ' माखासे दायबेटिस जोङो सुगार होन्नाबो बुंनाय जायो बेफोरदि बेराम जायोना बेफोरदनि बेराम जायोब्ला निम बिलाइखौ माने रोसिखौ देनानै लोंबाय थायोब्ला बेयो बे दायबेटिसखौबो खम खालामलाङो आरो जायनि थाखाय डाइबेटिस गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो जोबोद मुलाम्फा जायो बिदिनो आरो खुगा आरो हाथाइनि थाखायबो जोबोर मोजां जोंनियाव नायनो थाङोब्ला खुगाफोर मोनामनाय बा खुगा बोरैबा मोना थायोबा जोङो निम बिलाइखौ ओ बा हाथायफोर सायोबा निम बिलाइखौ जोङो दैजों फुदुंनानै खुगाखौ गल' गल' ग्ल' खालामनानै गारोबा जों बे हाथाइ सानाय आरो खुगा मोननायफोरा खारो आरो बिदिनो जोङो निम बिलाइनि थानायफोरजों हाथाइफोरखौ फुङाव मानजिबाय थायोब्लाथाय जोंहा हाथाइनि माखासे गुनफोरा जौगायो आरो बिदिनो ओ खानाय गुनायखौबो खम खालामो आरो बेयो निम बिलाइया बेखौ जोङो दैजों फु खर' लोबोब्ला खानाय गुनायखौ जोङो हमथायो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों बा बेखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दं निम बिलाइखौ माने जानायबो जायो नोंथां आरो बेखौ जानायजों लोगोसे मा खालामो निम बिलाइखौ एवनानै गोसोम हांगारबायदि खालामनानै बेखौ सिफ्लेनानै बेनि गुन्द्राखौ जे नों जायगायाव गाराय जादों बा ओ शखान्थै गदों बेफोर जायगायाव होयोब्ला बेयो थाबैनो रानख्रेबलाङो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला पार्टि गाजा पार्टि गाजाखौ जोङो सानसेयाव गांनै गां गोथांखौ जोङो देग्लिनानै बिनि रोसि बा बिदैखौ जोङो लोङोबा जोंहा ओ किदनियाव स्ट'न बा किडनियाव जोंहा अन्थाइ जायोना बे अन्थाइा जोङो गायो आरो बे औ लोंबाय थायोब्ला नाथाय बेखौ जोङो सानफ्रोमबो सस्तासे सप्तासेयाव सानफ्रोमबो लोङोबा जोंहा बेनिबो माखासे ओ मा होनगोन बेखौ हेंथा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ जों सानफ्रामबो बाहायजाया आरो नोंथां सप्तासेयाव जोङो खनैफोरल' लोंनांगौ बे पार्टि गाजाखौ देग्लिनानै बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मोनबावो खिफि बेन्दों जाय खिफि बेन्दोंजोंबो जोंहा बिगुरनि बेरामफोर उदै सानाय बायदिसिना हामो आरो फुदिना फुदिनाया जोंहा मा होनदों देहानि गाज्रि मोनामनाय बेखौ जोङो फुदिनाखौ देग्लिनानै दैजों गलायनानै दुगैब्ला बेखौ खारो आरो बेनि खहाय मोनामनाय खुगानि बेखौबो बे फुदिनानि गेजेरजों होखारनो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङा बेबायदिनिनो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां ओ दा नोंथाङा आंनो गोदोनि बा ओ लाइफां आरारिनि मुलिफोरनि सायाव मोजाङैनो ओ माबा होबाय दा आं नोंथांनो जे उम दानि जुगाव दानि ओ दानि बे रासायनारिजों बानायनाय माखासे मुलिफोरा माबायदि जोंनि ओ माबायाव जोंनि आथिखालनि जिउआव ओ जोंखौ मदद होदों बा जोंखौ खैफोद लाबोदोंं बेनि सायाव सावरायनोसै ओ मा बुंनो थाङोब्ला नोंथां आथिखालाव बियो ओ जोंनि रासायनारिजों बानायनाय मुलिया जोंनि थाखाय साबजाथावबो आरो माखासे खैफद गोनांबो आरो। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव जे सुबुंफ्रा बाहायोमोन बे ओ लाइफां हारिनिफ्राय मोननाय जेन'बा ओ माखासे बिलाइफोर जेरै लाइफां सफोर जेरै निम नोंथाङा बुंनो निम मानि मुनि थुलु सि आरि बेफोरनो मोजां मोन आं बेखौ बुंगोरखायो सिगाङावनो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बेफोर खौ बाहायनायाव जेबो जोंहा साइद इफेक्ट गैयामोन जायनि थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा गोदो बेखौनो बाहायनानै गोबाव सम जोरनानै थादोंमोन आरो नाथाय आथिखालनि जुगाव मा नुनो मोनो बारहावा गुबुंले जानायनि जेरै आथिखालनि जुगाव सुबुंफोरा नांगौ बां सिनखौनो जों जोरला आरोना मानसिफ्रा मानोना मानो होनना बुङोबा आथि खालनि बारहावायानो ओरैबायदि गाज्रिखासै बेखौ जायखौ जों मुलिनि गेजेरजोंबो फाहामनो आथिखालनि बारहावानि थाखायनो बिथांमोना बाजि बोसोर बारबाथाय बोरायबाय बाजि बोसोर बारबाथाय बिथांमोना एकदमबारे ओ गावसिनि देहाखौनो सामलायनो हानाय हायि जाखायो आरो बे सैथोखा दा आथि आथिखालाव मुलिया ओरैबायदि जोंनि मोनसे गोजौ थाखोआव सहैबाय जे जोंनो जायखौ सानख'नो हाया ओ आथिखालनि मुलिखौ जेनेबा गोदोनि लाइफां हारिनि माखासे बिफां लाइफांजोंनो बानायो बि नाथाय बेयाव माखासे राजासनारि मुवा हो देरो आरोदामिन आरो माखासे बिगियाननि जौगानायनि गेजेरजों बे आथिखालनि मुलिया एसे जौगानो हमबाय आरो जेरै जों बुंनो हागोन सिगाङावनो गोदोहाय जोङो गगा मोनब्ला बा जोंना गारामा सानाय जायोब्ला जोङो आथि मा खालामोमोन ओ जेनेबा थुलुसि आरो बे बेरे मोदै बेखौ जों दैयाव फुनना लोङोमोन नाथाय आथिखालाव मा खालामखो बे बेरे मोदै आरो ओ थुलुसिखौनो बिथांमोनहा मा खालामो रासायनारि रासायनारि बा बिगियाननि गेजेरजों बिगियाननि गेजेरजों बिथांमोनहा बेखौ माखासे गलाय मोनदेर खालामनानै बेयाव रासायनारि मुवा होदेरनानै बेखौ मोनसे ओ लाव लाव महराव लाबोबाय आरो जायखौ जोङो गुजुनबा गगा मोनबा लोंनांगौ। बेयाव ओरैबायदि मोनसे ओ साइद इफेक्टबो थायोबा ओरैबायाददि मोनसे बेयो मोनसे एकदमबारे मोनसे गोख्रों मोनसे मुलि जायखौ जोङो जायोब्ला जोंनाव माखासे साइद इफेक्ट बे जायो बे सैथोखा ओ ओम बावैसोनो दाख्लैसो समाव जेनेबा कक सिरप बाहायनायनि थाखाय माखासे सुबुंफोर थैदोंमोन बियो। बे सैथो जेन'बा गथ' गथ' उन्दैसाफोरखौ जों बांद्राय जाहोनो नाङा मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि रासायनारि मुवा लागोनाय थायो जायनि थाखाय जोंनि मोदोमाव ओ माखासे बिफावखौ लाबोयो आरो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव रासायनारि रासायनारि मो-मुवा एकदमबारे सोदेरो जायखौ ओ गलाफ्राव जाहाथे गोबाव सम फाननो हायो बेबायदि आथिखालाव मुलिफोरखौ ओ जोङो गथा गथा महराव मोनो बेबो बेफोरखौ जोङो मानो बानायो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि गेजेरजों बानायो आरो खालिबो बेयाव माखासे रासनारि मुवालाबो देरो बिगियाननि गेजेरजों फरायनायनि गेजेरजों बा ओ माखासे ओम बिगियान जौगानायनि गेजेरजों बेयाव जोङो माखासे रासायनारिक महारि जाहाथे मुलिया गोबाव सम जोरनानै थायो दा जोंनियाव ओरैबायाददि माखासे ओ माबा ओंखारबाय जेन'बा जोंनि देहायाव जानाय माखासे लोमजानायफोरखौ नायग्रा ओंखारबाय ओ बा जोंनि खर'आव माबाफोर मेलेमाव माबाफोर जादों नामा जों बेफोरखौबो आजिखालि माखासे ओ बिगियाननि गेजेरजों जोङो नायबिजिरनानै जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव मा जोंनि उदै सिङाव जोंनि देहा सिङाव मा जादों जों बेखौ नायजोबनो हायो जुदि जोंनि खामि आाफोर बायदोंब्ला बा जोंनि आथिङाव जोंनि माखासे बे बायदोंब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो माखासे एक्स रे होननाय बेजों जोङो नायजोबनो हायो आरो। बेयाव जों मा खालामो जेनेबा जोंथ' मिथियाना जेनेबा जोंनि सिङाव बबे मोनसे खनायाव जोंनि हाराया बायदों बा जोंनि रोदाया बायदों जों बेखौ नायनो थाखाय डक्टरनाव थांनानै हस्पिटालाव थांनानै बा देहा फाहामसालियाव थांनानै जोङो ओ बेखौ एक्सरे खालामनानै जों बेखौ नायनो हायो आरो जोङो जोंनि उदैयाव बांसिनानो अन्थाइ जायो मानसिफोरनाव बियो मानो जायो होमबा जोङो एखम्बा हासुनायखौ लाथाबो जोंनि जानाया थिग नङा बेफोरनि थाखाय जायो आरो बेखौ जों मा खालामो जेनेबा जों बेखौ नायनो थाखाय फुङावनो डक्टरनाव उदै खालायाव थांनानै ओ जोङो जोंनि बबे खनायाव अन्थाइया जादों बेखौ जोङो सन'ग्राफि होननाय मोनसे दङ बेखौना बिदि खालामनानै नायोबानो जोङो नुयो आरो। आरो आथिखालनि मुगायाव ओ ओरैबादि ओंखारबावबाय जेन'बा नोंखौ जेनेबा उदैखौ हाखावनानै नोंखौ अपारेसन खालामनांगौबा नोंनि उदैयाव माखासे जानाय माखासे बियाबफोरखौ गारनांगौबा ओ बेयाव मा खालाम मो जों मोनसे इनजेकसन थुनानै जों मानसिखो थैहाब थैथ' होन खोबो हायो आरो बेयो मोनसे ओरैबादि मोनसे जौगानाय जोंनि थाखाय जेन'बा जोङो ओ गोथां गोब्राम बे मानसिखौ अपारेसन खालामनानै बेनि उदैखौ हाखावोब्ला थ' जोंनाव सागोन निथसय सागोन दा बेखौ मा खालामो आथिखालनि ओ डक्टरफोरा बेयाव ओरैबादि मोनसे ओ रा बिगियाननि गेजेरजों मोनसे मुलि बानायनानै मोनबाय जे जेन'बा बै मानसि नि मोदोमाव बैखौ सोनानै ओ बैखौ इनजेकसननि गेजेरजों जोंनि मोदोमाव थैजों मिलायहोनानै सोनानै सोयोब्ला मा जायो बे मानसिया दसेनि थाखाय थैथ'यो आरोना। माने थैथ'वा माने ओ सेन्सलेस जायोबा बेयो जेबो हुस मोना आरो बे मेगनजों नुगोन थेवब्लाबो बे गावनि सानायखौ बियो मोनथिनो मोननाय नङा। दा बेबायदिनो जेन'बा उम आरो जोंनि इयुनाव बे मुलिया आरो बारलांबाय थाबावगोन। ओ आथिखालावथ' ओ गोदोनिख्रुइ अनेक सोलायबाय आरो सोलायलांबावगोन ओ बेखौ बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि ओ बो जोंनि गेजेराव बरायनाय बा जोंनि गेजेराव बिगियाननि जौगानाय बियो ओरैबादि जौगानो हमबाय ओ जों आथिखालाव सुबुंफ्रा ओरैबायदि बुजिनोबो मोनबाय जेन'बा जों बेयाव थांनानै थानो थाखाय जों अनेक रोखोमनि माखासे ओ नांगौ जोंनि बेफोरबायदि मुलि आरिखौ जों दिहुनना लानांगोन बिदि आरो ना। आरो आथिखालाव मा जाबावो जेन'बा ओ माखासे जोंनि जानाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि लोमजानाया बांसिन जादों। जायनि थाखाय जोंनि मुलिनि बि-बिबां बा जोंनि मुलिनि बाहायनाय बिबां बा जोंनि मुलि दिहुननायनि बिबां बेयो बांबोगासिनो। नाथाय जों बेखौ जानानै ओरैबायदि माखासे उम जोंनि देहायाव खैफोद फैगासिनो जों बेखौ हमदांनो हाखायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ जेनेबा बांद्राय मुलि जायोबा जोंनि देहायाव माखासे फिन जाथाय माखासे ओ माबा फैयो जायखौ जोंनि मोदोमा सहायनानै थानो हाया जायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि लोरबांथि बा लोमजानाय बा ओ जोंनि देहायाव सानाय सुनाय बेफोर जानानै फैयो जायनि थाखाय बिथांमोना नांगौ रोखोम सेबां जोरा लासिनो ओ बिथांमोना ससे समावनो थैलांनो हमो आरो। दा नोंथां ओ आंथ' फोरमायबाय नोंथाङाबो फोरमायबाय आंबो फोरमायबाय दा जोंनि ओ फोरमायलायनायाव एसेबाबो गोरोबलायनाय फैदोंना नोंथां।
नाखा माखासे बिसोरनि गेजेरावबो नोंथाङा जि बुंलांबाय।
औ नोंथां